हेलौ
हेलौ
हे हेलौ खोनाबायना नोंथां? खोनाबायना हेलौ अ दहाय नेदानो नांयाखैमोन दांना?
ख खोन आ
हेलौ
औ
अ अ दासो खोनादों नै मोजाङै ।
अ खोनाया
खोनाबाय खोनाबाय
औ
नै ओरैनोसो दंगा सिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय?
एह मा ओंख्रि जाया मोन? आङो दङ ओरैनो थाबायबाय दं बार जादो । मा ओंख्रि जानाय मोन?
हेलौ
औ औ मा ओंख्रि जानायमोन?
ए ओंख्रियाथ' जोंहा गोथावथारमोन आरोना दिनै ओम सबायजों सबायजों दाउमोन ।
ओमफ्राय
ओमफफ्राय खारौ खान्दाय फाजा ओमफाय भिन्दिजों आलु लाब्रा आरोना ।
आदसा औ औ खोनादों ।
अ ओमफ्राय नोंस्रालाय?
जों आंहा सानसुआव मामोनथाय आं जानायानो जायासै
अ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर ओम बिदिनो खबर सबरफोर माबायदि?
गेजेरावनो दंथ'यो दायो ।
अ
औ
माखासे औ बिदिनोसै गेजेरावनो । ओमफफ्राय दारमानि जेरावबो दावबायथाराखै नामा नोंथाङा?
गैया दावबायनो समानो मिलायथ'वाखै ।
अ
ओम
बेनिफ्राय माबाफोर बिदिनो टपिक सपिक माबाफोर लानानै हरदोंमोन नामा नोंथां?
ओ ओ टपिकआथ' संनाय खावनायनि सोंनाय होननानै हरनाय जादोंमोन
अ दे सोंनो हागोन गासिबो हानायखिनिखौ फोरमायगोन आं
अख र'
हेल'
औ औ र' एसे सानदों आङो औ सानदों आङो र' ए
दे सान दे
नारजिजों अमाखौ बोरै सङो?
अ बेखौ फारियै खिथालांनोसै होमबा आं नोंथांनो
औ औ दे
ओ सिगांग्रो जोंथ' नारजिखौ फाथोनिफ्रायसो मोनो ना सिगां फाथो बिलाइखौ खाग्रोनानै सान्दुंआव फोराननानै बेखौ गोरान स्रेम स्रेम खालामबासो जाबासो जोङो बेखौ नारजि महरै संनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
ओ बिब्दिनो गोखाया बिराद गोखा जायो आरोना फाथो गोखाखौसो जोङो नार्जि महरै जायोथ'
बेनिफ्राय ओम फा फाथो गोखाखौ जोङो नारजि महरै खालामनानै गोरान खालामनानै जोङो गोखा खारनायनि थाखाय माब्लाबा बि बिदिनो सोमनानै दोनथ'यो आरो आरोना हरसेबाबो सोमजायो आरो दसेबो सोमजायो आरो गोसोसो बेनिफ्राय बेदरफोर अमा बेदरजों सङो लाना अमा बेदर इरखौ सिगां एवना लाग्रोननाय जायो थाव सं संख्र्रि बानलु मस्ला बिदि होनानै जेरै फोमोनो एरिजाय ओरै फारसेथिंजाय नारजिखौ जोङो थाव इरि सामब्राम इरि होगो ग्रोनानै सिगांग्रो संग्रोनाय जायो आरोना रुनानै लानाय जायो नार जिखौ रुखांनायनि उनाव उनावहाय जोङो बे जेराव अमा इरि संनाया गोदौबाय थादोंना बिखौ फोमोनग्रोनानै अमा एरिखौ नारजि संनाय रुनायाव जोङो होसनो आरोना अमा बेदर संनाय ज बिनिफ्राय बिब्दिनो गलायनानै संबाय आरो अराव जेसेबां हायो एसेबां गोदौ होबाय थाबाय बिब्दिनो उनाव मोनहां मोनहांबाथाय खारै होनाय जायो आरोना नारजियावथ' खारैसो जायो
औ औ
खारैखौ मानि थाखाय होयो? औ
बिब्दिनो एसे गोखाफोरबो खारो नालाय।
औ
बेखायनो आरो एसे रुइनायनि थाखायबो होनाय जायो आरोना।
जाहाथे मा होनोमोनलाय नारजिया एसे गेब्लेयो जाहाथे बेनि थाखायबो
खारैखौ माजों बोरै बानायनाय जायो औ औ खोनादों खारैखौ बोरै बानायनाय जायो?
अ खारैखौथ' जोङो बिबदिनो खारैआ सबायाइनि खारै थालिरनि बे मोननै रोखोमनि माखासे गोसोबा मानिफ्रायबा मानिफ्रायबा दिहुननो हायो नाथाय जोंनियाव बांसिनहाय बे थालिरनि फस्ला जिहेथु बेजों बानायनाय जायो। आरो सबाइनि बै थारा दि थायोना सबायखौ जोङो मारा होखांनानै जा थारा ओंखारो बिनिफ्राय
औ
बे सावना गुन्दै खालामनाय बेयाव दोननानै ओ थाउन माने दैजों गलायनानै बिनि रोसिखौ सरनाय जायो आरोना मिथिबायना नोंथां
औ औ मिथिबाय मिथिबाय
औ आरो थारैनो खारैआबो बिदिनो थालेर फस्लाखौहाय फोराननानै सिगांग्रो फोराननानै लानानै जोङो स्रेम स्रेम रानब्लाथाय बेखौहाय बिब्दिनो सावनानै गुन्दै खालामनाय जायो हाथ'फ्ला खालामनाय जायो। बे हाथ'फ्ला गुन्दैखौ जोङो बिब्दिनो बे सबाइ खारिखौ जेबादि खालामदों जाबायदि खालामदों बेबायदि खालामनाय जायो आरोना फसरनाय जायो। बे दैजों ओमफ्राय बेनिफ्राय बे दैखौनो खारदै होननानै जों मिथियो। द
ओरैनो खारैखौ बर'नि मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायो?
अ बर'नि बिदिनो सबाइ आरो अनला बेफोराव बाहायनाय जायो आरो बांसिन नारजियावबो खायफाया बाहायो खायफाया बाहाया
औ
उम खायफाया आरो बिदिनो बिदि दालिफोरजोंबो होनानै जायो आरो ना खारदै ओंख्रि जायो होन लैहेथु
औ
ओंख्रिफोरजों लगायलाबायनानै जायो। खोनादों दा
औ औ खोनादों खोनादों औ खोनादों।
बेनिफ्राय नोंथाङा बेफोरखौ ओंख्रिफोरखौ संनो रोंङोन ना रोंजाखो होनदो।
आङो बिमानिफ्राय एसे एसे सोलोंनानै दायो रोंनानै दङ' । नारजिखौ संफेरनाय जायाखै ओरैनो सबाय अनला औ औ खोनायाखै औ औ ओरैनो ओरैनो नारजिखौ संफेरनाय जायाखै ओ संनायखौ नायबाय नायनाया ओमफ्राय दायो बिदिनो बेलेग गासिबो सबाय अनला
अ अ
गासिबखौबो रोंगौ आरो
उम उम बांसिन बिमाफोरजों थाबाय थाबा रोंलाङो नङा होमबा नोंथां
औ औ आरो सोलोंनांगौ हौवायानो जा हिनजावानो जा
औ औ
उ
सोलानांगौथ' आरो बिबदिनो एबार ओ- थांनाय समनि बैसागुआव माबोरै जानानै थांगोन नों नोंथांमोननिखिलाय
औ जोंनि बेथ' बैसागोआ गाजा गोमजा मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय ।
अ ओमफ्राय इसिं खनानि माइब्रा फिसिनायखौलाय बेसेथो मोनलोंखो नोंथां
ओ- माइब्रा बिदैखौ न'खर मोननै एबा मोनथाम मोनलोंदों मोनलोंनाया
अ
अ न'आवथ' बानायनाय जाखायाखैमोन नालाय औ
नोंसोरनिखै गोदै गदै जायोदां ना माइब्रा बिदैया
औ न'खर लायै न'खर जायो गोदो ।
उम
बैसागो बोथोराव आरो माइब्रा बिदै गैयाबा जायाना उम
बेनिफ्राय ओ- मा होनो स सानोमोनथाय ओ- जेबो आबाद गैथ'वा नामा नोंथां
आबादा दायो जेबो गैथ'या आयानो होनजायो द
अ
नै माइ गायनायल' बोथोर नालाय माइ गायनाय बयबो माइ गायनायावनो बेस्थ' जानानै दङ' ।
नोंजों ओ- रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना नोंथां बिदिनो स सम सम हरबानो जाबाय आंनो
औ आंबो गोजोनदों नोंथां
औ। दे
औ औ दे नोंथां दे।
औ दे।
औ दे।